खोनादों नोंथां?
औ खोनादों खोनादों औ।
दायो नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि दङ।
ओम बिदिब्ला नोंथांजों मागो फोरबोनि सोमोन्दै
औ औ सा-सावराय सावराय जागोन ओम।
मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों आसामनि सुबुंफोर खौ बे फोरबोखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बर'फोरखौबो नैबे मागो फोरबोखौ ओ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। गुबैयै नैबे मागो फोरबोआ जायखौनिखि मागो दमासि होननानैबो बुंनाय जायो। बेयो मोनसे बोथोरारि फोरबो बेखौ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जायो। उम बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नायहरोब्ला नुनो मोनो जे नैबे मागो दमासि फोरबोखौहाय गिबियाव माखासे लावखारफोर एबा दाहोना फोरा ज'मायै लावखार ओंखाम जानायनिफ्राय सोमजिबोदों होननानैहाय। दा बे मागो फोरबोखौ जोङो मागो दानावहाय खुंनाय जायो। ओ पुस दाननि जोबथा अक्ट'आव नैबे दम मागो दमासिखौ खुंनायखौ जागायजेनो। बे फुस दाननि जोबथा अक्ट'आवहाय बिसोर लावखारफोरा ओंखाम संनानै जायो आरो बेवहायो बेलागुर लुयो ओ बेनिफ्राय अखानायै बिसोरो बे बेलागुरखौ ओ सावनानैबो गारनाय जायो आरो। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो एसे फोरमायनानै होदो।
मागो फोरबोआ ओ दहाय नों बुंनाय बायदिनो मोनसे ओ जोंनि आसाम नाङैनो मोनसे खुंजानाय फोरबो। दा बेवहाय बर'फोरा मैखोमै ओ बेखौ ओ बे मागो फोरबोखौ ओ खुङो दा मागो फोरबोआव ओ जोङो ओ गोबां ओ गावनि गोसो गोरबोजों रंजानानै ओ जाग्रा मुवाजों जानायजों लोगोसे रंजानानै रंजानायखौ जोङो रंजानानै जोङो फोरबोखौ खुंनाय जायो। मागो फोरबोआ जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय दा मागो फोरबोआव जोङो बर' हारि हिसाबै गोबां ओ बिथिंखौ लानानै जोङो मागो फोरबोखौ जोङो जायो लोङो दा बेव बेवहाय मागो फोरबो बोआव जानायजों लोगोसे जानायखौनो जोङो गिबि ओ गुबै होननानै जों सानना लानांगोन आरो मानो होनो ब्ला मागोआव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद जों जानो मोनो ओ अमा अमा जायो दाउ, ना जायो बेनि अनगायै बो जोङो ओ फिथा सौराइ बायदि रोखोमनि जोङो फिथा सावनानै न'खर न'खर थांनानै मोनजायो ओ गुबुननि न'खराव थांब्लाबो जासि जाग' हायै जोङो फिथा सौराइ जों मोनजायो। अमा बेदर फाज जा बायदिसिनाखौ जोङो गुबुननि न'खराव थांबानो मोनो आरो जा-जाबाबो जो जानो हायै बेबायदि जोङो अ-अबस्था जायो दा जेब्ला जोङो ओ दमासिनि सिगां खानसेयाव जोङो मागो फोरबोखौ जोङो जायो आरो बेवहाय ओ दैमा जिंफोराव दुब्लि फोथाराव गोबां गामिनि सेंग्रा सिख्ला, बोराइ बुरै बेन्थ गासैबो खाना जायो लावखार फोरा ओंखाम जायो आरो बेवहायनो मोनसे बेलागुर न नारानि न ओ बानायनानै बेयावनो मोसा मोसायै मोसायै रंजा बाजा ओ सङै खावै बेदरै फिसायै नायै बेबायदिनो गासैबो रायजो राजा फ्रानो जानानै रंजायो आरो अखानायै फुं जा फुं जायोब्लानो बेलागुरखौ सावनानै मोसा मोसा सावनानै ओ बे दैमानि दै गुसुआव दुगैनानै ओ बेलागुर सावनानै अर सायो आरो बेनो जोंनि मागोफोरबो दा ओ मागो फोरबोआव मो गोबां ओ नेमखान्थि हाबनानै दङ बे नेमखान्थिजोंनो जोङो बर हारिफोरा आरो हारसा हारिफोराबो गुबुन हारिफोराबो मागो फोरबोखौ नेमखान्थि बायदियै ओ सोलियो।
औ
लोंनाय ओ गोबां रोखोमनि ओ बेवहायनो सोरखौबा उन्दैखौ बय गे उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो। मान होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे मागो फोरबोआव जेब्ला ओ गोजां बो थोर जायो जेब्ला गोजां बोथोर हिसाबै जोबोद मोजां जायो बोथोर फोराबो जोबोद गुसु गुसु जायो जानाय लोंनायफोरावबो मोजां जायो। बेवहायनो ओ गामि गामि जौ सेरेब लोंनानै ओ बेदर फिसा जानानै रायजो नाङैनो गामि नाङैनो ओ मागो फोरबोखौ खाना जायो पार्टि जायो बेबायदिनो फोरबोखौ ओ फालिबोनाय जों नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि मागो फोरबोआ माबायदि जायो गामि ओनसोलाव माबायदि जायो नोंथांमोननि साय सेराव बेखौ ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओन सोलावहाय पुस दाननि जोबथा खालाराव नैबे दमासिखौ खुंनाय जायो ओ आथि खालनि खोथाखौ आङो फोरमायनोसै गोदोनि खुंनाय आदबा एस आलादामोन नाथाय आं आथिखालनि खोथा खौ एसे बुंनोसै दा आथिखालाव नैबे मागो फोरबोखौ गामि नाङैनो बयबो गाजा गोमजायै रंजायो आरो फालियो दा ओ बै दमासि खालि
औ
ओ जोङो मा बायदिसिना फिथा फोरखौहाय सावनाय ओ बेलागुर नखौहाय बै दमासिनि साननै सानथाम बे सिगांनिफ्रायनो लुनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ बै दमासि खालि जोङो माइब्रा माइरंखौ सोमनानै देनानै ओ एनथाब अनासि सावनानै जायो बेनिफ्राय बै बेलागुरथिलियाव रायजो नाङैनो ओंखाम संनानै जायो बे ओंखामावहाय ओ अमा बेदर दाउ बेदर आरो बायदिसिना लाब्रा जेरैहाय कफि आलु मथर होनानै नङा मा-माब्लाबा जोगोनार आ सयाबिन मथर दालि बेफोरखौ संनानै जानाय जायो बेनिफ्राय ओ बयबो रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै ओ आथिखालाव बक्स नानै मोसानायखौबो नुनो मोननाय जायोसै बिनिफ्राय अखानायै नैबे ओ बेलागुरखौहाय फुंआवनो अखानायसि नायसि फुं फुङावनो दुगैयो स्रनानै इसोरखौ आरज गाब नानै ओ बे खौहाय गिदिं खननानै ओ नाम खालामनानै सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय बै खालि ओ बयबो रंजा बाजायै गाव-गावनि नआवहाय ओ मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो बिनि फ्राय नोंथां। मागो फोरबोजों जोंहा बर' सुबुंफोरा माखासे सुबुं फोथायनायबो दङ ओ जेरैहाय मागो फोरबोआव फिथा लावदुम जानो मोना होननानै फोथायनाय जायो फिथा लावदुम जायोब्लालायनो मोसौनि यावहाय दुमालु जायो होननानै फोथायो आरो बिनिखायनो मागोआवहाय फिथा लावदुमखौ जानाय जाया ना थाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोन दों ओ जाय सुबुं फोथायनायखौहाय ओ फोथायजोबाखै ओ मानो होनोब्ला थिखालाव जेबो फोथायनाया मुयल गैला नङा होमबा बिनि खायनो सोरखौबा सोरखौबा जानायखौ नुनो मोननाय जाया आरो नाथाय बैसोरनियाव फिथा लावदुम जायोब्ला जे मोसौनियाव दुमालु जामारोना जामारा बेखौहाय जोङो बुंनो हाला मानो होनोब्ला आथिखालाव मोसौआनो थालिया नङा होमबा? बिनिखायनो जा नायनि उनाव मोसौनाव दुमालु जादोंना जायाखै बेखौ जोङो फोरमानखौनो मोननो थांला बेनिफ्राय आरोबाव जोङो ओ मोनसे फोथायनाय मोनबावो बै बेलागुर जाखांनायनि अखानायै फुंआवनो दाउखा सिला नुनायनि सिगां दैसानि दैजोंहाय दुगैनो हानो नांगौ होननानै अब्ला ओ सोआ गोथार जायो होननानैहाय फोथायनायबो दङ आरो।
नंगौ।
थारैनो ओ नंमारगौ दा ओ बेबिदिनो ओ जोङो ओ बबेबा जों जायगायाव जों नुनो मोनो ओ टाउन सोरखौ जों नायो जोङो अब्ला बिथांमोना मागो दमासिब्ला बिथांमोना भेलागुर सावालासिनो ओ ननि दंकलनि दैजोंनो दुगैनानै जिगाब इसे सावनानै बि थां मोनाबो साय ओ दुग नेमखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनब्ला बिथांमोना। भेलागुर लुनो जायगा गैया टाउन बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ खाना जानो जायगा गैया। भेलागुर लुनो जायगा गैयियाव बिथांमोन माबा मोनसे अरखौनो ओ जिगाबफोरखौनो जमा खालामनानै सा खावनानै दुगैनानै नेमखान्थिखौ। फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिबो ओ जोबोद मोजां जादों मानो टाउन सोहोर मानो होमब्ला जों टाउन सोहोराव जों जायगा गैया गामि ओनसोलाव बियो सोलिबोदों जोबोद मोजां किन्तु टाउन सोहोराव जायगा थानायमोनब्ला बिथांमोनाबो भेलागुर लुनानै ओ मागो दमासिखौ ओ हराव ओंखाम खा जानानै बिथांमोनाबो फुंनि समाव बेलागुरखौ सावनो हागोमोन किन्तु जायगा गैयैयाव थां मोना ओ सोरहाबा सोरहाबा जिगाब सावालासिनो ओरैनो दुगैनानैल खोमसि खोमसि दु गैनानैल बिथांमोना थायो। आरो बेयावनो फुं जायोब्ला फिथा सौराइ सावनायखौ जों नुनो मोनो। दा गामियाव। बेबायदि सोलिया गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखाय बेलागुरखौ नां सैबो रायजो राजानो दुगैनानै नेमखान्थिखौ औ दे बिदिब्ला। जों दोनथ ओं